हेल'।
औ औ खोनादों दे नोंथां।
औ ओ नोंथाङा फ्रि दङ ना?
औ फ्रि दं दे।
औ बिदिब्ला ओ नोंथां जों आं दिनै फंनैसो आरोनि सायाव सावरायनो नागिरदोंमोन सावरायजागोन ना नोंथां?
अ सावरायजागोन दे नोंथां।
औ ना खौ माबानानै माबायोबा ना सु बाहायनानै ओ!
हेल' नोंथां। एबारो मोजां खोनायासै। औ खोनाबाय दे खोनाबाय खोनाबाय दे मोजां खोनाबाय नोंथां।
औ ओ बिदिब्ला आयदायानो जाहैबाय ओ जेरैहाय दाउ अमा बोरमा फिसिनायनि बादैबो, ओ जोंनि ओनसोलाव ए बा जोंनि गामियारि ओनसोलाव जा जेरावनो जा आ बांसिनानो दैखर गिदिर जावनानै ना फिसिनाय एबा बे बेजोंनो राङारियाव ओंखार सुफुंनायखौ नुनो मोनो। ओ बिदिब्ला नोंथांमोननि ओनसोलाव ओ बिदि नाखौ माबोरै फिसियो एबा मा हुदा बाहायनानै एबा मा आगसु माबोरै बाहायनानै नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा?
औ फोरमायनो हागोन र' नोंथां औ बिदिबा खोनासं नोंथां
औ
जोंहा मोनसे नाखौ जेनेबा नाखौ फिसिनो थाखाय ओ लांदां जायगा नांगौ जेराव बिफांनि बिलाइ सिरिनाङा बिफांनि बिलाइ बा फिथाइ माबा माबि दानाय बेफोरबायदि गोलैयोबाथाय दैयाव गेस जायो आरो बेक्टेरियाफोर सोमजियो आरो। बेनि थाखायनो एसे लांदां जायगायाव जानो नांगौ फुख्रिया। आरो फख्रिया बांद्राय गोथौ जानो नाङा। बेयो पास फुटनि बाराद्राय जानो नाङा। पा पास फुट बा सय फुटनि गेजेराव जानो नांगौ फख्रि मोनसेया। आरो फुख्रिजों हिसाब जानांगौ ना होनायाबो। गिबियावनो जोंङो फख्रिखौ पास फुट बा सय फुट जावनानै लानांगौ। बेनि उनाव जों फख्रिखौ नायनानै बेसेबां ना जागोन बे हिसाबै होनो नांगौ। जोङो गिबियावनो ना होनायनि सिगां बे अखानि दै थायो जे बेखौ जोंङो लेब ओ ओ टेस्ट खालामनो थाखाय ओ ओ दैखौ लाना थांनानै नायहैनांगौ। जाय जेराव बे दैयाव मा बे बेक्टेरिया दं मा खमि दं मा बेमार दं बेयाव अब्ला नुजायो। आरो बेखौ फोसाबनो थाखाय मा होनांगौ ना पटास ना सुनै होनांगौ बेखौ बेयाव ओंखारो आरो।
बेखौ नायखांनायनि उनावसो जोङो नाखौ होनो नांगौ। नाखौ होयोब्ला बिदि नायालासिनो जों नाखौ होनो नाङा। नाखौबो जोङो मोनसेल' जादनिखौ होनो नाङा। माने मोनसे फख्रियाव बय बे बेलेग बेलेग बेबायदि ना थायोब्लासो जोङो नाखौ थाब ग्र' जानायखौ नुनो मोनो आरो माने मोजां जायो। मोनसे फख्रियाव जुदि ओ मोनसेल' ना होयोबाथाय बियो देरनायाव आरो साइस्थ'फोरा मोजां जाया जेरै मोनसे फख्रियाव दा रौ मेरगा आह सिलफार ब्रेकेट जापान बेबायदिनो एसे एसे एसे एसे मिलायनानै बयखौबो लगायनानै होनांगौ आरो बेबायदि फैयोबाथाय नाया देरनो आरो मोजां ओ थानो मोजां जायो आरो आरो मोनसेल' जेनेबा मोनसेल' माने ओ फख्रिया जुदि फिसाब्ला अफारद्राय होनो नाङा बिस रो हां लानायाव खस्थ' मोनो खस्थ' मोनोबा थाय बिसोरो थैयो आरो बेबायदिनो अफारद्राय होयो बाथाय बेबायदिनो नाया थैलाङो बेनिखायनो ओ हिसाबनि होनो नांगौ नाखौ बाराद्राय होनो नाङा।
ओ थिग बेबादिनो नाखौ फेदेरनानै जोङो बेदरनि थाखायबो बाजाराव लांनो हायो आरो बेयाव फख्रिया जुदि गिदिरब्ला बेयाव जोङो फुवान बाहाय बानायनानै गोनो खोआरि आदब बाहायनानै जोङो फुवानबो बानायनानै गुबुननि फख्रि फख्रियाव होनो थाखाय फुवानबो दिहुननो हायो आरो। बेबायदिनो आरो ओ बांसिन जोंनि जायगाफोरावथ' गोबां ओ बेदरनि थाखायसो ओ नाखौ फिसिनाय जायो। जोंनि जायगायाव बुहुद खम। बेबायदि ना फुवान खालामनानै ओ फालांगि खालामनाया। बेदरनि थाखायबो फिसिनायाबो गोरोन्थि नङा बेबो मोजाङानो बेयावबो मुलाम्फा दङ बेखौ खालामनो हायोबाबो सासे आबादारिया बा फिसिगिरिया मुलाम्फाखौ मोननो हायो। बेबायदिनो बाराद्राय खस्थ' नोंनि खामानि आरो बेफोरो। बेखौ टाइम हिसाबै जोङो दाना आदार होनानै फिनांगौ जोङो गामिफोरनि ओरैनो न'फोरनियाव। फुख्रिफोराव जोङो ओरैनो दैखौ टेस्ट खालामालासिनो दैखौ नायालासिनो नो आरो
आदार होआबालानो जोङो नाखौ फिसियो बे गुन्दै बायदिसिना होनानै जों नाखौ फिसियो। नाथाय बेबायदिजों नाया देरा जों बेयाव मुलाम्फाबो मोना बियो गोबां सम लायो आरो। बोसोरनै गाहामजोंसो गोबां देरनो बुहुद टाइम लायो माने बेयाव नै केजि गाहाम जानोबाथाय बोसोरनै गाहाम नांगौ जायो बेनि थाखायनो जोङो दानाबो होनो गोनां दाना होयोब्लाथाय नाया देरनो थाखाय बोलो बोलो जायो आरो। बेबायदिनो जों थाब ओ रांखावरि आरजिनो हायो। न'खर दानायाव हेफाजाब जायो आरो बेबायदिनो। दा नोंथांमोननि जायगायाव माबायदि फिसियो आं जोंनि जायगायाव जेरै फियो आं नोंथांनो बेखौ फोरमायबाय दा नोंथाङा नोंथांनि जायगानि बैसागोखौ। बोरै फालियो नोंथाङा आंनो एसे खिन्थानो हागोन नामा?
औ नोंथां बैसागोनि आयदानि आयदायाव थांनायनि सिगांनो नोंथाङाबो जेरैबायदिनो बिदि नाखौ फिसिनायनि सायाव बुंबाय। आंबो बिनि सायाव एसे नोंथांनो फोरमायनो सानदों जोंनि ओनसोलनि। ओं। नोंथां फोरमायनाय बायदियैनो जोंनि ओनसोलावबो बिदि गिदिर गिदिर फुख्रियाव ना फुवान होनानै एबा एसे गिदोरखौ होनानै ना फिसिनाय हुदाखौ जोंनि ओनसोलावबो एबा जोंनि ओनसोलावबो फिसियो आरो लोगोसेनो नोंथाङा रखनो जेरैहाय गिबियावनो दैखौ टेस्ट खालामनांगौ बेनि उनाव बेवहाय जायगा नांगौ बिदि बायदिसिना गोनांथि जारै नांगौ। बेफोरखौ जोंना जोंनि ओनसोलावबो बिदिनो ना फिसिनायाव एबा मानो नाखौ मोजां गिदिर खालामलानानै फालांगि खालामनो थाखाय बिदि बायदिसिना खामानिखौ मावो मावनाय जायो आरो नाथाय ना फिसिनायाव जोंना जेरैहाय जों गावनो बायनानैबो फियो नङाब्ला जोङो दानि समाव' बांसिन नुनो मोनो जे सरखारनिफ्रायबो बिनि थाखाय जोंहा गोबां जेनेबा बेफोर बायदि ना फुवान फिसा मोननायजों लोगोसे नानि थाखाय दाना बायदिसिना एबा नाया एसे फुवान होनो थाखाय बायदिसिना भेक्सिन एबा बिजि बायदिसिनाखौ होनायखौ नुनो मोनो। दा बिदि। राङारि आंखालनि थाखाय एबा राङारि आंखालखौ सुफुंनो थाखाय बायदिसिना बिदि हाखराव ओ रासायनिक हासार एबा बायदिसिना मुलै बिदि बाहायनानै जोङो नांगौखिनिखौ एबा राङारि आखालखौ एबा फालांगिफोरखौ बिदि खालामनानै नानै नुनो मोनो आरो ओ थेवब्लाबो ओ बेखौ बेनि अनगायैबो जोङो न'खराव बेदरारि हिसाबै नाखौ जानो थाखाय जोङो बेफोरबाय बिदि बिजि होनाय एबा बिदि बारा बांद्राय हासार होनांगौ जायोब्ला जोंना सुबुंफोरनि देहाया गाज्रि जायो एबा ओ जोङो बेखौ जाना बारा एसां जानायखौ खम खालामना होनांगौ आरो नोंथां ओ हाखराव फि फिनाय लोगोसेनो जोङो जेरैहाय हाग्रानि ना जेरैहाय ओ बालाबोथिया फिथि ग्रि ना लोगोसेनो सेंना गोरिना ओ जेरैहाय सिंगिना ना खला मागुरना बायदिसिनाखौबो जोंनि ओनसोलाव गुरनानै जानाय एबा नाय नायगिरनानै जानाय दंग' बायदिसिना दुब्लि हखर बिदियावबो नागिरनानै गुरना जानाय एबा नागिरना जानायखौ जोंनि ओनसोलाव नुयो नुनो मोनो आरो खि ओ बिदिनो गोदोनि समावथ' बुंनो थाङोब्ला नाखौ दा जेरैहाय बिदि फुख्रि गिदिर गिदिर जावनानै मुलि हासार बायदिसिना बाहाय नानै जेरैहाय फिसियो बिनि अनगायैबो गोदोनि समावथ' बांसिन बिदि हाग्रायावनो ओ नागिरनानै खबबायफा खबबायफा हमनानै लाबोनानै हाग्रानिफ्रायनो मैगं नागिरना जानायखौ एबा संनानै जिउखौ ओ दैथायबोनायखौ जोङो खोनानो मोनदों गोदोनि आबै आबौनि खुगानिफ्राय
औ औ।
बिदिनो ओ बिदि बिसोरो बिनिखायनो गोदोनि समाव जों बांसिन देहायारि बेराम आजार एबा देहायारि खहा जानायखौ जों बारा नुनो मोनामोन ओ अब्लाबो दानि समाव बे हुदाया दङ ओ लोगोसे बे हुदाखौबो जोङो नागिरना हुदा एबा हाग्रानि नायाव जेबो हासार होनाय जाया नालाय बेनि थाखायनो बेफोरखौबो जोङो नागिरना जानाय हुदाखौ एबा नागिरनाय हुदाखौ गारनो नाङा आरो अब्लाबो गोदोनि समाव जेरैहाय ओ नाफोरखौ मोनोमोन बिदि दानि समावथ' मोननोनो थांलिया आबै आबौथ' बुङोमोन दानि समाव ओ गोदोनि समाव ओ बायदिअसिना खासेव बायदिसिनाखौ जोंनि दैमा दैसायाव ना गुरनो थाङोब्ला एबा ना हमनो थाङोब्ला बेफोरखौबो नांगौ मानि खिनाखौ हमनानै मोनोमोन एबा नागिरबानो मोनोमोन होनना बुङो दा दानि समावथ' जोंनि खाथि खाला दैमा था यावफोराथ' खासेव बायदिसिनाखौथ' नुनो मोनला नंगौना नङा आ बिदिनो ओ बिदिनो जोंनि ओनसोलावबो नोंथाङा बुंनाय बायदियैनो फालांगि खालामानो थाखाय बा बेदरारि महरै जानो थाखाय बिदि फिसिनांगौ जायो आरो नोंथां। ओ बिदिब्ला नोंथां ओ नोंथांजों सावरायनानै गोजोननाय मोनबाय आसा खालामो नोंथांखौ फिन लोगो मोनफिनगोन होननानै बिदिब्ला दिनैनि आयदाखौ बेखिनियावनो दोनथ'सै नोंथां?
औ जागोन दे।
गोजोन्थों।
गोजोन्नाय थाबाय।